हेलौ
औ हेल नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ? औ
नोंथाङा फ्रिबा
औ नोंथां फ्रियानो दङ आङो।
औ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायज्लायनो सानदोंमोन आरो।
औ जागोन नोंथां हागोन।
औ जों दावबायनाया माबायदियै दावबायोब्ला बा मा दावबायोब्ला बेफोरबाय दियै मोजां बेनि थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायजागोन नामा?
औ नोंथां ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ जों दावबायनाया जादों सुबुं जिउनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनसानाय मोनसे आयदा। जाय खौ जोङो दावबायनाय दावबायोब्ला माखासे गोसोआरि गोसो गोजोननाय लोगोसेनो मिथिंगायारि माखासे मोन्दांथि मोजां गियान बायदिफोरखौ मोननो हायो आरो। दा दावबायनाया हाय सुबुं जिउआव जोबोद गोनांथार बिफाव लायो। दावबायोब्ला जोङो माखासे गियान मोननो हा हायो माखासे रोङै खामानिफोरखौबो जोङो मिथिना मोनो गुबुननिफ्रायबो मिथिना मोनो आरो बेबायदिनो दावबायनायखौ जोङो मोनथाम रोखोमै दावबायनायखौ जों मोननो हायो जेरैबायदि ओ अख्रां दावबायनाय बेनि उनावहाय दै दैयाव दावबायनाय लोगोसेनो बे ओ बिरखं ओ हायाव दावबायनाय बिदि जोङो मोनथाम रोखोमै मोननो हायो आरो।
औ औ
ओ अख्रांआव दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बिरखं बायदि जों दावबायनायखौ मोनथिनो हायो आरो जेरैबाय दि दैयाव दावबायनायावहाय जोङो जाहाज नाव बेफोरबायदिजों दावबायनाय बेफोरखौ मोननो हायो। आरो हायाव दावबायनायाहाय जोङो आथिखालाव बयनिख्रुइबो बाहायजाथाव नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि जों मटर साइकेलजों दावबायनो हायो गारिफोरजों दावबायनो हायो साइकेलजों बिदिनो आथिंजोंबो जोङो बिदिनो दावबायनो हायो आरो दा आंनि नोजोरावहाय आङो मटर साइकेलजों दावबायनाय बा हायाव दावबायनायखौ साबसिन होननानै आङो बुंनो बुंनो लुबैयो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हाजों दावबायनानैनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु जेराव गासै खामानिखौ जोङो आबुं खालामबोनो हादों जेरैबायदि गावनि जेराव लुब बैयो बेयावनो थांनानै जोङो रंजानाय लाबोनो हादों नङा होमबा नोंथां ओ बेनिखायनो जेरैबायदि जोङो बहाबा गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला जोङो ओ जेरैबायदि रेलगारि बेयावहाय थांनो हायो लोगोसेनो एसे मटर मटर गारि बे जेरैबायदि कारफोरजों जोङो दावबायनो हायो बास दङ कार दङ बिदिनो इ रिक्साफोर आरो साइकेल मटर साइकेल बेफोरबायदि जों गोबां हान्थियारि हान्थिग्राफोरजों जोङो दावबायनो हायो आरो दा औ नोंथाङाबो नोंथांनि नोजोरै दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायदो एसे
आंनि नोजोरावबोथ' दावबायनाया बे बेफोरबायदियानो
जों बेफोर मोनथाम रोखोमैनो दावबायनो हायो आरो जों दाउ बायनाया मानसिनि गोनांथार आरो मानसिनि थाखाय औ जों गोबां जायगाया जेरै नुफेरि जायगाफोर बेफोर जायगायाव जों दावबायनो थांनो नांगौ जेरै जों दाउबायोब्लासो बेफोर जायगानि बागै गोबां मिन्थिनो हायो जेरै बिसोरनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैखौ गासैबो बाथ्रानि बागैनो मिथिनो हायो आरो बेनिखायनो जों दावबायनाया गोनांथार आरो आरो नुयै जायगाखौ मानसिफोरा नुनानै बा नायनानै गोसोआ जाबायदि गोजोनो बेनिखायनो जोङो नुयै जायगाफोराव दावबायनो नांगौ आरो आरो जों गासैबो नुयै जायगाखौ दावबायनो हास्थायो आरो मानोना जों गासैबो मानसिफोरा दावबायोब्लासो बै जायगायाव थानाय बा बै जायगानि नुथायाइफोरखौ जों नुनो मोनो आरोे बायदि गियान मोनो आरो आरो दावबायोब्ला जों बे जायगायाव जों जेरै टिभि मबाइल बेफोरबायदियाव जों बेफोरखौ नुयो बेफोरखौ जोङो दाउ बायोब्ला रियेलाव मोगथाङाव मोननो हायो आरो नुनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै गियान मोननो हा हायो आरो बांसिन दावबायनाय गोनां फालांगि आरो फरायसाफोरनि थाखाय
औ
औ बेयाव फालांगिफोरा बांसिनै दावबायनो गोनां मानोना बै जायगानि मुवा बेसादनि बेसेन बा बै जायगायाव माबायदि मुवाखौ मोनो बेफोरखौ फालांगिफोरा मोनथिनो हायो आरो फरायसा फोरनि बेलायावबो फरायसाफोरा दावबायनो गोनांथार मानोना फरायसाफोरा फोरनो जा गियान नांगौ बेखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मोनसिनो बेखायनो दाउ दावबायनो गोनां मानोना फरायसाफोरा बिजाबाव थानाय बा जारिमिनाव थानाय बे लेखायाव थानाय गासै जायगा जेरै गोदोनि जायगाफोर बेफोर जायगाफोरनि बागै गै मिथिनो हायो आरो गोदोनि मानसिफोरा माबायदि रायजो खुंदोंमोन ओ बा माबायदियै थायोमोन बेफोरनि बागै गोबाङै मिथिनो हायो आरो बेनिखायनो दावबायनाया गोनां आरो फरायसाफोरनि थाखाय बांसिन दावबायनाया गोनां म बैफोर जायगाफोराव साइन्स मिउजियाम बा साइन्सनि बागैनो दिन्थि बुंनाय बैफोर जायगाफोराव बां बांसिन दावबायनाया गोनां आरो आरो हाजोआरि जायगा गाफ्राव दंफां लाइफां बा जिब जुनार बेफोर बायदि मुवाफोरखौ जों बांसिनै मोननो हायो बा नुनो हायो मोगथाङाव मोननो हायो जिब जुनारनि बागै मिथिनो हायो नुनो हायो गियान मोननो हायो जों नुफेरै दाउफोर जेनेबा नुफेरै जुनारफोर बेफोरखौ जोङो मोगथाङाव मोननो हायो आरो दावबायोब्ला
औ नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि दावबायजाथाव जायगाफोर दङ नामा
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि गोबां दावबायजाथाव जायगाफोर दं जेरै जोङो ओ मिथिंगाजों बुंफबनानै थानाय गोबां जायगाफोराव जोंनि ओनसोलनिनो गोबां जायगाफोराव जोङो दावबायो बा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेफोर जायगाफोराव दावबायो आरो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो जोंनि ओनसोलाव दावबायनो फैयो आरो बे दावबायनायाव जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि सावलि बादालि बेफोरबायदि जाफैनाय जायो आरो जयैनो बे दावबायनाय जायगाफोराव बेफोरबायदि जाफैयो आरो गोबां बायदिसिना मुवाफोरखौ नुनानै दावबायारिफोरा गोजोनलाङो आरो गोसोखौ गोजोननाय लायो
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दावबायारि जायगा दं नामा
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो मिथिजानाय बयजोंबो मिथिजानाय बे भुटान बर्डार नोंथाङा थ मिथिगौ जानांगौ बे भुटानजों नांजाबनाय जोंनि ओनसोलावहाय बे बे भुटानखौनो खाथि ओनसोल होननानै जोङो मिथि थिना मोनो बेनि अनगायैबो माखासे पिकनिक स्पटफोर जोङो मोननो हायो जेरैबायदि बगामाथि आरो बिथिंजाय ओ भैरबकुन्द बेफोरबायदि बायदि बायदि जायगाफोरखौ मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो दावबायनाय सोलों फाइ बिथिङावबो ओ आंबो बेफोरबायदिनो गोबां बे गोबां जायगायाव दावबायनाय जादों जेरैबायदिहाय जोङो माखासे ओ सोलोंथाइ लानो थाखायहाय गुवाहाटि बायदि ओनसोलाव‌ थांनो थांफेरनो मोनदों लोगोसेनो बेनि खाथि खाला ओनसोलावबो बेबायदि दावबायनो मोन्दों आरो बिदि गोजान जायगा फोर नुवाब्लाबो खाथि खाला ओनसोलावनो माखासे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै दावबायनाय आङो गोसोआव दङ आरो नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो ओ जेब्लानिफ्राय गोदो गोदायनि बिथिंखौ नायोब्ला जों गोदो गोदायथ' आथिंजोंनो हान्थियोमोन मानसि फोरा ओ आथिखालावहाय गोबां सोलोंथाइ दावगानायजों लोगोसे माखासे बिगियानारि बुहुमलुआरि हााथाइफोरा जोंनि गेजेरावहाय गोबां जायगा लाबोबाय आरो बेनि जाहोनावनो जोङो समजों गोरोबफानो गोनां जाहैबाय नालाय बेनिखायनो गुसुं जेसेबां जोङो गुसुङै थाबनो मोनहैनाय बेफोरबायदि जोनथोरफोरजोंहाय दावबायनो मोजांसिन मोननानै बे फोरखौ जोङो एसे एनै आथिंजों दावबायनाय खाथि खालायावहाय दावबायो नाथाय गोजान गोजानाव थांनो गोनांब्ला जोङो मटर गारि बेफोरनि हेफाजाब लानांगौ जायो आरो
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दावबायारि मुवा बे जेरै गारि बा एर'प्लेन बा जाहाज बेफोरबायदि मुवाजोंनो गोबां दावबायनाय जायो आरो जेरै एर'प्लेन बेखौ अख्रां बा गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बाहायो आरो जाहाज खौबो लैथोबा बायदिसिना दैमा बेफोरबायदि जायगाफोराव दावबायनो थाखाय जोंनि ओनसो सोलावबो जाहाज बा नाव बेफोरबायदि मुवाफोरखौ बाहायो आरो एसे गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनो थाखाय बास बा गारि मथर बेफोरबायदिनो हाजों खारग्रा मुवा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव दावबायनायाव बाहायो आरो
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
उम
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
जासिगोनदे नोंथां